हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथांङा?
खोना
हेलौ औ नोंथां खोनादों औ खोनादों औ। खोनादों नोंथां! हेल' नोंथा! खोनादोंना नोंथांङा?
औ नोंथां औ नोंथां खोनाबाय-खोनाबाय।
औ-औ खोनादों औ! आ नोंथांङा एसे सम दंब्ला जोंनि बर'फोरनि दोरोंङारि ओ लाथा एम्फौ नि सायाव ओ एसे नोंथांङा आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नंगौ हागोन ओ लाथा एम्फौ फिसिनाय होननानै बुङोबाथ' जोंनि न'खरफोराव गोदोनिफ्रायनो बेखौ फिसिबोखादों, आरो जोंनि न'खर न'खरफ्रा बिदिजोंनो गोबां न'खरफोरा माने बिमाफोरा न'खर खुंबोदों बेफोरखौ
औ-औ!
दा जोंनि न'आवबो बेखौ लानाय जायोमोन आरो नोंथां जों जों उन्दैयाव नुबोदों माने बेखौ लानो थाखाय माने गिबियावनो नोंनि न'आव इन्दि बिफांङा जुदि एभेलेबेल थायोबा बुरजार बिबांनि थाखाय थायोबा मोजां आरो माने मालायनाव नागिरबाय थानांगौ जाया आरो माने बे एम्फौआथ'
माने इन्दि बिलाइ बेखौसो जायो नालाय आरो बियो गोबां बिबांनि जायो माने बिनि जानाया खम नंङा आरो।
नंगौ नोंथां,
जागोन खिगोन जागोन खिगोन बिनिया जानाया आनलिमिटेड होनजायो आरो। जोबनाय गैया दा बिदिखाय माने नखर न'खरावनो इन्दि बिफांफोरखौ एसे बुरजा फोनानै लाखायोबा मोजां! आरो दा जोंनियाथ फिसियोमोन नालाय दा जोंनि न'आव मा रोखोम फिसि मोन आं नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनि।
औ हागोन नोंथां!
माने जोंहा एम्फौ लागोनबा थाय माने न'नि गय बारि नंङाबा अबेबा आ माने फख्रि फोरनि माथावरिफोराव माने बै इन्दि बिफां गोरानि फिथाइखौ खानानै दोनो ओमफ्राय बेनिफ्राय बे बेखौनो खदालजों जावग्लिनानै मानानै बे इन्दि बि बेगर गोरान खौ गारनानै होग्रोखायोमोन आरो ओमफ्राय बियो मोजां रज'बाय रज'योबा एम्फौखौ मा बै माने बिदैखौ मोजां बासिनानै बेखौ माने गुनाजों सैनानै सुनानै माला बायदि सुनानै बेखौ सिखिरि ओंखारहोनाय यो आरो गोबाव थाबा बे एम्फौनिफ्रायनो मोनसे सिखिरि महर एम्फौ ओंखारो आरो बे सिखिरियानो माने नों बेखौ जो- जोला सिनायनानै माने मोनसे जिब- गोलाव मोनसे गनाव बेखौ दिन्दां खानानै बेयाव बाहोबाथाय, माने बिसोरो बेयावनो बिदै दैनाय जायो आरो। दाखा- दाखा बे सियाव सिथाबनानै थायो। दा बिदिनो बे सिनिफ्राय बिदैखौ मोजाङै बोखारबाय।
बोखारनानै बेखौ लेखाफोराव जुनानै मोजां दोनो आरो। आं जोंनि न'खरनि जोंनि आइआ मा रोखोम खालामो आं बेखौ नोंथांनो खोन्थाबाय। माने लेखायाव बेखौ मोजां जुनानै दोनबाय। एसे गोबाव दोननानै। आं माने टाइमखौ बारा मोनथिया बेसे बेसेबां गोबावसिन दोनबा बियो बेरो। नाथाय बियो उनाव मोजां बेरो आरो बिस- बेरनायखौ नायबाय। नायनानै दानाथ' बेरबाय नालाय, लेखायाव बेरनाय नुबा बेखौ आराम लेखाखौ फुवारनानै सान्द्रिफ्राव दोनजेनबाय आरो बेखौ
औ नंगौ नोंथां।
गोरलै -गोरलै इन्दि बिफांनि बिलाइखौ होफैजेनबाय आरो। बिसोरनो जानो थाखाय। औ दा बिदिनो बिसोरो बेखौ आखाय बेरनाय ना मा होनो। बेरजेननायखौ बिदि मोनसे मोनसे थाखोनि नाम दं आरो। बेबो गुस्लायनाय, माबा बिमा जानाय दासो बिमा जादों बेफोरबायदि बिदि होनलायो आरो। माने एम्फौ फिसिग्राफ्रा औ दा बिदिनो, बिसोरखौ जाहोबाय बिलाइ गोरलै जाहोबाय। बिलाइ गोरलैनि उनाव, बिसोरो एसे देरबा आरो एसे जायगाखौबो बिसोरनो फुवारनानै होबाय। माने फार्स्टआवनो बिसोरखौ माने दान्दायाव खानानै दोननाय जाया आरो जेब्ला एसे आखाइ मा गुरग'नाय ना माबा, मोनसे गुस्लायनाय जायो। जेब्ला बै उन्दैनिफ्राय एसे देरबाय। अब्लासो माने बै एम- दान्दाखौ खानाय जाबाय आरो। औ, बेयाव एम्फौखौ दोनगोन बेयाव खाना नै ओमफ्राय मा खालामो, इन्दि बिलाइखौ अब्लानिया गिदिर -गिदिरखौ खानानै माने बे दान्दा खानायाव, दान्दा गंथाम बा गंब्रै इदि गोजौ बाहाय लाइन- लाइन खायो नालाय, गंथाम गंनै औ बेखौ खानानै इन्दि बिलाइखौ जाबनानै दोनबाय आरो। बेयाव जाबनानै दोननानै एम्फौखौ बेयाव होजेननाय जाबाय आरो।
औ नंगौ नोंथां।
गोग्लैयि बायदि फार्स्टआवथ' दख'ना सुरि नङाबा माबा मोनसे जिफोर एसे बोराय खाथुमनानै दोनो एम्फौआ एसे मोजां बाथाबनो रोंजासिम ओमफ्राय बिदिनो बिसोरो बेखौनो जायै -जायै देरलांबाय। नोंहा एम्फौआ गोबांबाथाय नोंना इन्दि बिलाइफोरा जुदि न'आव माबा फोखानाय जुदि रेदि गैयाबा थाम- थिम खालाम जायाबा माने गोबां खस्थ' मोनो आरो। बे एम्फौनि थाखाय। गुबुननाव बिलाइ नागिरनाय मानाय नंङा होमबा। खिन्थु न'आवनो नोंना रेडि थाखायोबा बेफोरखौ फोनानै लानायफोर थाखायोबा बिराद मोजां आरो, मोनसे माने मा होनगोन बेखौ ओ इजियै गोरलैयै जायो आरो, न'आवनो खानानै मोनबाय मोनायाव माने एम्फौ लाबाथाय, आं नुदों जोंनियाथ' एसे बुरजा -बुरजा लायोमोन नालाय सिगां। दासो सोलाबला माने टाइमखौनो मोना आरो बेलेगाव ओंखारनो एम्फौ लाबा। नाथाय फुंङावनो नोङो इन्दि बिलाइ खौ नोंङो फुरानाखौ मखरसेयावनो जाजोबखायो नालाय। देथा देन्थाल' ग्रोन थानाय नुखाबाय नोंङो। दा बेखौ नोंङो गारजोब दोननानै इन्दि बिलाइ गोदान मोनायाव खानानै दोनखायो जोंना। मोनायावनो खानानै दोनखायोमोन बे मोनायाव खानानै बेखौ निहोरफ्राव सिथ्लाफ्राव गारनानै दोनबाय।
औ नंगौ।
थानाय बायदि फ्राय फुंङाव बे खौनो बे एम्फौनि थाखाय बिलाइखौ गोदान माने सोलायनानै होनाय जाबाय बोराय बे देन्थाफोरखौ गारबाय बिलाइ गोरलैखौ गोदान थ गोदान खानायखौ होबाय, आरो बिदिनो एम्फौ खिफोरखौ ग गोबां खस्थ' आरो माने बिराद मानसियानो थाबाय थानांगौ जायो आरो एम्फौजों आं बे
बेखौ नु लास्टाव बिदिनो बे एम्फौ मोदोमखौबो जेब्ला गोमोन जायो बे ए्फौआ माने मोनोबाथाय गोजौआव हारसिंनो दावखोयो आरो आरो बेखौ सिनायनायनि माखासे दंङ आखाइयाव हमनानै बेखौ बेखौ ओरै एसे माने फुगारनाय बायदि खालामबा बियो गोमोना एसे सोदोबा आलदा गोमो आरो। फुस फुस फुस बिसोरनाव माने बै बिमा जानाया जेरैबायदि गिलिर जायो बेबायदि गिलिर जानाय जाया आरो बेयो गोमो महरनि जायो आरो। बेखौ हमै हमै फिथोबथोबहोनो थाखाय मोनसे गोदान लोखोना बिलाइफोर नंङाब्ला। बा आदुमब्रा बिलाइफोर जाया एसे गोब्रााब बुस्थु। बे बुस्थुखौ बिसोरनो होनाय जायो आरो बेयावनो बिसोरखौ फिथोब थोबहैनाय जायो आरो दा मोन होननानै
औ औ
बेयाव हमनानै दोनबाय।
औ नंगौ नोंथा औ।
आरोबि बेखौनो
औ
बे एम्फौखौ एसे साथाम साथ दायो एकस' बिस ताका एकस'तिस थाखा होनो आरो औ आमफ्राय बेखौ फानबाय बिनि फिथोबाबोथ' ओरैबायदि दाम। दा मोननै मोननै रोखोमै माने मुलाम्फाखौ। मोननो हायो आरो बे एम्फौ, फिथोबनि फ्रायबो मोनबाय आरो बिनिफ्राय मोदोमनिफ्रायबो मोनबाय आरो बिदि। नंगौ दा नोंथाङाबो एसे बुंलाय बिनि बागै नोंथांमोननिथिं माबायदि। फिसियो
औ औ नोंथाङा जेरै आवगाय ओ आगोलावनो बुंलांनाय बायदि जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो फिसिनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। जेरै ओ जेरै नोंथाङा होनदों बिदिनो आरो। ओम आसा एम्फौ फिसिनोबाथ' नोंथाङा होनाय बायदि गिबि यावनो जों बिनि ओ सोख्रि महर मोनो बिनि उनाव बियो गोरलै गोरलै एम्फौ। बेथ' ओ गोरलै एम्फौ नालाय इन्दि बिलाइ गोराखौ जानो हायाना खिलि दाननाय गोरलै बिलाइखौ जोङो होनाय जायो आरो नोंथां औ नों थाङा जेरै आवगाय होनलांनाय बायदि जों बेनो औवानि बैसां खानानै इन्दि बिलाइ फोरखौ नङाबा इन्दि बिलाइ खारुं बेफोरखौ होनानै जोङो खाथब नानै देरोब्ला जोङो बेखौ मुथा खानानै जोङो औवानि दानदायाव सि लामनाय बायदि जों बेखौ होनानै दोननाय जायो आरो नोंथां। गाहायाव नोंथाङा होननाय बायदि सिखौ जोङो होनाय जायो जाहाथे बिनि खि हासुदैया गोलैयो बेखौबो जों साफा खालामबाय थानांगोन ना नोंथां? औ बेनि उनाव जोङो ओ जेनेबा नोंथाङा आवगायसो बुंनाय बायदिनो बियो गोमोन फैनो जायो अब्लाना बियो मोनसे ओ नोंथाङा होननाय बायदि बियो ओ सा खि दावखोलाङो होननाय बायदि बिनियाव नोंथाङा होननाय बायदि बिनाव मोनसे स्रब स्रब सोदोब फैयो आरो नोंथाङा होननाय बायदि औ होमब्लानो बेखौ मोननो जाबाय होननानै जोङो ओ जेरै औवा गोरान बिलाइ थालिर बिलाइ गोरान बेयाव जोङो थख्रियाव दोननाय जायो गावनि खुगाजोंनो बियो ओ ब हननानै सिथोब थोब फिथोब थोबो आरो नोंथां। औ बे फिथोबनि आ बिनि फिथोबखौ जोङो ओ जोंनि बर'निनो जेरै- दख'ना थावसि, फास्रा, बेयाव बा आ इन्दि सिनि दख'ना बेखौ बानायनाय जायो आरो नोंथां जेरै आ औ जेरै बियो फिथोब थोबोब्ला आ बे फिथोबाव फिथोबनि सिङाव आरो आ आथावखि बिदि महर मोनो आरो जेरै गोजा- गोजा बिदि जायो आरो एम्फौ लाथाया एसे महर सोलायो आरो नोंथां औ बेखौबो जोङो जिर नानै खुगाखौ ओ फिथोबनि खुगाखौ बिसिनानै बेखौ बरननानै जोङो बेखौबो गोबां बेसेनावनो फाननाय जायो आरो नों
औ औ
आरो जोङो बे फिथोबखौ जोङो थावख्रि गनाव सोननै जेरै बेखौ ओ सि दानो थाखाय गिबियाव बेखौ खुन्दुं महरै बानाय नांगोन नालाय नोंथां बेखौ जों गिबियावनो सदा औ सदा होनानै रुग्रोना लानाय जायो आरो नोंथां। फिथोबखौ बिनि उनाव जों बेखौ ओ साननैसो ओ फोरानना दोनगोन बेनि उनाव जोङो बेखौ दैयाव सोमफिननानै ओ थावख्रि गनाव सोनानै जोङो नायदाव-नायदाव फिदिं फिदिं थावख्रि लुनाय जा यो आरो नोंथां बिनि उनाव औ बिनि उनाव जोंनि बर' आइ आयजोफोरा बेखौ हेसानजों सि दानानै जेरै इन्दि सि, इन्दिनि फास्रा, बिनि दामाबोथ' दासिम गोबां आरोना नोंथां गोबां खोनायो औ गोसो औ आवगायो एफा गोबां नङाब्लाबो ओ गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय जोंनि बर' आइजोफोरा बेफोरखौ फाननानै नो गावनि आथिङाव गसंथानो हायोमोन आरो। सरि इन्दि सि बेफोरखौ फाननानै आरो इन्दि एम्फौखौ फाननानै जोङो गोबां रां मोनोमोन आरो नोंथां दासिम जोङो अ इन्दि ओ इन्दि एम्फौ बेखौ लानायखौ जोङो एसे खम ओ नुसै आरो नोंथां दानिया बेखौ गोबांखौनो लानाय नुला आरो जोबोर खस्थ'बो नांगौना बे खौ लाबा औ जेरै इन्दि जिनि द दखनाफोरखौ जोङो ओ समायना रमायना आगर होनो हायोमोन आरो बिनि महरा बो एसे इन्दि सिनिया गोमो रे रे जायो आरो गुफुर गोमो रे रे आरो बेयाव जोङो जोंनि औ जोंनि बर'निनो दिंखिया ओ बिलाइ बिनि उनाव आरो फारौ मेगन दाउसा मेख्रेब आगर हाजो आगर हाजो आगर ओम बिदिनो जोंनि बर'नि समायना रमायना आगरखौ जोङो ए गावनि आखाइ जोंनो बर' आइजोफोरा एरखांनानै ओ फालांगि खालामनो हायोमोन आरो नोंथां
ओ दे अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय दोनथ'लायनोसैना उनाव मोजाङै स सावरायफिननो मोनथोंसै औ जागोन दे गोजोन्थों
औ